हेलौ
खोनादोंना
औ
नोंथां
हेलौ
नोंनिखौ बारा खोनानाय जायाखिसै
खोनाबाय
औ खोनाबाय एकदम फिसा फिसा खोनादों आरोखि
खोनाबाय दा क्लियार
औ खोनाबाय खोनानाया
माब दा जोङो सावरायनोसै आरोोना माबानि बारैहाय माबोरैहाय थाजिम थायो देहाखौ माबोरै थाजिम लाखिनांगौ माबोरैहाय गावखौनो गाव गोग्गो देहा लाखिनो हायो बेनि बारै आरोना
औ
अब्ला नोंथांनाव आं गिबियाव सोंग्रोनायसै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मारैहाय गोग्गो देहा लाखिनो हायो
जोङो फार्स्टआवनो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ होनबा सानफ्रामबोहाय जोङो मोजां एक्सारसाइस खालामनांगौ रेस्ट थानांगौ मानसिनियाव ओमफफ्राय स्ट्रेस बिदिनो साननायफोरखौ मेनेज खालामनांगौ आरोखि जों गोबां। बिदिनो खालामनांगौ दङ फार्स्टआवनो जोङो मा होनो एक्टिभ थानांगौ आरोखि। एक्टिभ मानसिया। ओ विकआव एटलिस्ट। खननै बा खनथामसो बिदिनो। एक्सारसाइस खालामनांगौ जेरैहाय एगजामपोल एक्सारसाइसनि इगजामपोल जेनबा थाबायनाय बा खारनाय बा। सुइमिं दावनायफोर बिदिनो खालामनांगौ आरोखि ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय मा खालामनांगौ होनबा बेलेन्स डाइट बेलेन्स डाइट थानांगौ खि मानसिनाव। औ बियो बेलेन्स खालामनांगौ नोंनि जानायखौहाय। खि नोङो मा मा जानांगौ होनोब्ला ओ फिथाइ सामथायाइखौ बांसिन जानांगौ। ओमफाय मैगं थाइगं ओमफाय प्रटिन्स बेफोरखौ जानांगौ आरोखि। नोङो नोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय। दाना थार्दवहाय नोङो माखौ नायनांगौ होनबा नोंनि उन्दुनाय उन्दुनायखौ नोङो प्रायरिटाइस खालामथारनांगौ आरोखि। नोंनि उन्दुनाया नोंनि उन्दुनाया सिगाङावनो फैनांगौ माने। ओ नोङो मोजां रेस्ट लानांगौ रिकभार जानो थाखाय। नोंनि सानसेमानि जेनबा नोङो सानसेमानि खामानि मावबाय। ओ ओरै थांबाय ओरै फैबाय।
उम
ओमफाय नोङो बेखौहाय रिकभार खालामफिननो थाखाय नोङो एटलिस्ट सेभेन बा ओइट आवार्स उन्दुनांगोन आरोखि। बेखौ नोङो लाथारनांगोन। खालामथारनांगोन ओमफाय दाना बिनि उनावहाय। ओ मा नोङो स्ट्रेस स्ट्रेसखौ मेनेज खालामनांगौ मेन्टेल हेल्थ। मेन्टेल हेल्थखौबो नायनांगौ जोंहा। स्ट्रेसखौ फिजिकलि हेल्थखौ। बियो मानिे एफेक्ट होयो आरो जोंनि फिजिकेल हेल्थावबो एफेक्ट होयो बे मेन्टेल हेल्थाबो जोंनि माइफोरा दा नबेखौ एसे मेनेज खालामनांगौ आरो। ओमफाय। ओ मा खालामबावनांगौ जोंहाओ हाइद्रेटेड थानांगौ मानि जोङो दैखौहाय लोंनांगौ आरोखि दै खौ सानफ्रामबो मोजां दै लोंनांगौ एसे दैखौ बुरजा बुरजा लोंनांगौ आरोखि। दाथ गरम बोथोर दा देहाखौ। मोजां लाखिनो थाखाय गोख्रों लाखिनो थाखाय जोंहा दैया बिराद गोनां आरोखि। जों बिफोरखौ खालामनांगौ ओ दा नोंथाङाबो माबाफोर बुंदेरबावदो।
आंबो बुंलायसै होनोमबालाय। जोंना गिबियावनो गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय फार्स्टआवनो दंखायो एक्सारसाइस। माने एक्सारसाइस खालामाबोथ बोरै थानायानो ओमफ्राय माखासे जानाय दाइ दाइटनि सायाव जाहैबाय। ओ जांक फुडफोर एभयड खालामनांगौ जायो आरोना मोनजाथारा। जेरैहाय सुगार थायो ओमफ्राय थावनि बुस्थुफोर। ओ बेफोरखौ मोनजाया आरो बे माने स्ट्रिक दडाइट फल खालामनांगौ जायो जोंना। ओमफ्राय नोङो ओ उइक्सआवहाय नोङो माबा। वार्क आउटाहाय एक्टिभ थानांगोन नोङो फर देस नङाबा फाइभ देस बिदिसो थानांगोन मानि ओमफ्रायो मा साननै नङाबा सानसेया रेस्ट दे जागोन आरो जेरै नों मायाव लानो गोसो सेटारडे सानडे नोङो जेनेबा हमनानै लादो नोङो वर्क आउट सप्लाइट जेरैहाय रुटिन दङ जेनेबा नोङो सानसेयाव बबेखौ खालामनो ओ बडि पार्टनि अबेखौ खालामनो वार्कआउटआ जेरैहाय ना थाबाय ओ मास्टारस ग्लडवहाय जोंना थाबाय सल्डारनि सल्दार नि वर्कआव जाबाय ओमफ्रायो आरो बायसेस थाबाय। फ्राइ चप्स थाबाय ओमफ्रायो माबानि थाबाय चेसनि थाबाय ओमफ्राय बेकनि थाबाय लेग थाबाय बेफोरनो आरो जोंना ओमफ्रायो सानसेयाव जोंना माबारै जागोन फार्स्टावहाय मोननै खालामनांगोन आरो जेरै फार्स्टआवहाय खालामसै ट्राइसेपजों बाय सेपजों ओमफ्रायो सेकेणड देवहाय जागोन जोंना उम सल्दारजों ओमफ्राय माबाजों जागोन चेस्जों जागोन ओमफ्राय थार्द देवहाय जोंना लेग दे जाबाय फर देवहाय जोंना अभारल बडिबाय होबाय आरो वर्कआउट मानि गासिबो फुल बडि पार्टखौनो मानि वार्कआउट खालामबाय गासिखौबो खेबसेना ओमफ्र मा मोनसे माबायाव दिनावहाय रेस्ट दे जाबाय ओमफ्राय बेयाव जानाया मोजां जानांगोन